हेलौ
अ अ
अ खोनादों ना
औ खोनादों
अ दा जोङो बैसागुनि बागै एसे सावरायलायनि नामा नोंथां
औ औ जागोन
नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंसिनिजोंहाय बैसागुखौ माबायदि फालियो आथिखालावहाय
औ हागोन नोंथां आ औ आं फोरमायबाय मलि बैसागो आ जोङो गिबियावनो बैसागु माने जोंनि आसामनि बेयो गोदान बोसोर हिसाबै जो गोदान बोसोर आरो ना बे गोदान बोसोर फोराव जोङो जेरै ओ रंजानाय बाजानाय एबा रंजानाय फोरबोबो बुंनाय ओ बेयाव जोङो गोबां जेरै ओ बैसागुखौ जों माबोरै फालियो होनोब्ला जेरै जोङो बैसागोआव जों ओ गोबां खोमदों जेरै मोसौ बैसागो मानसि बैसागो ओ सैमा अमा एबा दा दाउसिन दाउला आरिफोरनि गोबां रोखोमनि बैसागो दं आरो ना ओ गिबि जौ फालिनाया जाबाय बोसौ बैसागो बे मोसौ मोसौ बैसागुखौ माबोरै फालियो बैसाग जा जोंना सैथो दाननि जोबथि सान बेखलि जोङो बे मोस बैसागुखौ फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागुखौ माबोरै फालियो होनोबा जेरै ओ मोसौ बैसो जै दिनखालि जों मोसौ थुखैगोन एबा मोस सौ बैसागो बेदिनो जोङो सानसे सिगांनो गोनांथि जानाय ओ बेसादफोरखौ जोङो बुथुमग्रोना लायो जेरैबायदिहाय जेरै दाइ दिग्लि गिथि बिलाइ एबा जेरै मोखोनां बिफां लोगोसेनो जेरै ओ जेरै ला थाव ओ जोलबेरि जेरै हालदै गोथां आरो गुबुन गोबां रोखोमनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगां बुथुमगोनना लायो। ओ बिद ओ जेब्ला ओ मोसौ बैसागो दिन एबा सैथो दाननि ओ जोबथा सान ओ जोबथा दिन बे खालि जोङो फुङावनो ओ दुगैयै लोबै एबा ओ साखोन सिखोन आरो गोथार जानानै जोङो गिबियावनो जा बुथुमना दोननाय जेरै ओ लाव फान्थाव आरिफोरखौ जोङो मोनसे दाबोर एबा खानाफोराव आरियाव जोङो मोजाङै हानानै लायो। हाखांनायनि उनाव ओ जोङो जेरै ओ बेयाव जोङो मोनसे मालाबो सुनाय बारनानै लायो आरोना जेरै औवानि औवानि आरुं जिरनानै बेयाव जोङो जा हाना लानाय ओ फिथाइ सामथाय आरिफो बोस सोनानै लोगोसेनो जा थाराय आरो मोखोन बिफांनि ओ बिफां सारा आरिफोरखौ जोङो साफानानै लायो। बेनि उनाव जोङो ओ मोसौआव फोननो थाखाय फथा आरिफोरखौबो जोङो ओब बानायग्रोनालाय जेरै मोहो मोसौनि फोथाखौ जों माबोरै बानायोबा जेरै ओ खान्थानि जा हांगार बे हांगार खौ जोङो हनानै बेयाव जोङो थाव गुबै फोननानै ओ बेखौ गलायनानै जोङो बे फोथानि थाखाय ओ थाग थियारि खालामना लायो लोगोसेनो बे फोथाखौ जों मानो फोनो होनोबा जेरै जोंनि ओ इन्दि बिफां बे इन्दि बिफांखौ जोङो ओ मोनथाम मो थाम रोखोमै ओ समान समान हानानै आरो लोगोसेनो खाफानानै लायो आरो ना। बेनि उनाव जोङो बेफोरो जा खर लानाय ओ बेसाद फोरखौ जोङो मोनसे दाला साद्रि आरियाव जोङो जमानो लोगोसेनो दै गोथार लानानै ओ ओ मोसौखौ गलिनिफ्राय ओ थारायनि जा बिलाइ थाराय जा बिफां बेजों जोङो मोसौखौ जाय जायगायाव थुखैगोन जेरै जोंनि साखाथिनि हाखर हाला नङाबा दंग' एबा बिलो दैमानि सारि फोराव जोङो ओ लासै होयै होयै एबा बुज्राव बुज्राव लानानै थाङो आरोना। बेनि उनाव जेब्ला जोङो थुहैगोन बे जायगायाव मोनहैनायनि उनाव जों गिबियावनो ओ फथाखौ फोनदोयो फोनखांनायनि उनाव जोङो ओ ओस जा दै बेजों जोङो दैखौ सारस्रिनानै एबा जोङो बे हाखर आरिफोराव जों मोसौखौ लाना थांनानै थुखैनाय जायो। थुखैखांनायनि उनाव जोङो बे बा लाना फैनाय जेरै फान्थाव आरि लाव
बेनि उनाव जे बोखाङो अब्ला जो लाव फाथाव सारो अब्ला बेयाव जोंहा ओ बुंनाय एबा रोजाबनाय मोनसे खुगा मेथाइ दङ आरो ना जेरै लाव जा फान्थाव गोखानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारिबाया था जेरै ओ बादि जा दा जा बिफा बलद बादि जा बेफोरबायदि साना आरोना
औ औ
लोगोसेनो जों बे मोसौफोरखौ ओ थुखैखाङो थुखखांनायनि उनाव थुखैखांनाय सिगां जोङो जा मोसौ ओ गलियाव जाखानाय फागा बोराय फागा बेफोरखौ जोङो दै सिं एबा हाब्रुवरिफोरावबो एसे होनायखौ नुनो मोनो आरोना बेनि उनाव जोङो बेफोरखौ गांसो जानो दोनहैनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे याव मोसौफोरखौ लाना फैनानै जा फागा गोदान बेफोरखौ जोङो न'निफ्रायनाय नङाब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानैबो लाना फैनानै बे मोसौखौ जोङो फागा गोदानफोरजों खानाय जायो आरो ना। नोंथाङ बैसागोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओरैथ' जोंनियावहाय नों जेरैबायदि मोसौ बैसागु बिबाद बाथ्रा बुंदों बेखौ जोंनियावहाय बांद्राय फालिनाय नुनाय मोनला आरोखि। सैथ्र' मासनि जोबथा दिनावमोन नालाय।
औ औ।
दा जोंनावहाय बेखौहाय माने बोसोर गोदान बैसागु जिखुनु जोंनियावहाय बेखौ संक्रान्ति होनो नङा होमबा नङा संक्रान्ति बैसागु होनो आरो बे दिनावहालागै जोंहा मा बे बारि बागानाव मोननाय गोखा गोखै बेफोरखौसो खांनानै जानाय जोंनावहाय दङ आरोखि ओरैनो खुंखा गोखा गोखैनि मादावहाय आरोखि खुंखा रायदों बिजौ उरि थक खन बेबायदिनो खारौ खान्दाय बिजौ बेबायदिनो जा हाग्रायावहाय गोखा गोखै मोनो बेखौनो जों बुथुमनानै
औ औ।
बेदरफोरजों एवनानै जायो आरोखि बे संक्रान्ति दिनावहाय आरो ओरैनो जोंनियावहाय मानिे हानजा हानजा जानानै बैसागुआव जानो होननानै अमा फिनानै लाखायो।
औ औ।
बेफोरखौनो सिथारलायनानै बेफोरनि बेदरजों जायो आरो इयाव हमनानै बेबायदि
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोंना माखासे आं सिगां समाव नुवाखै खिन्थु आथिखालाव मा बे दरखं दरखंबा न'आव हाबनाय लामानि बेराफोरावहाय रायदों बिलाइ आ रि खानानै होनाय बेफोरखौबो दा नुनो मोनसै आरो ओरैनो थ' जोंहा बैसागु मेना जोंना एक थारिकनिफ्राय जाहैबाय ओजोंहाय जोंनियाव दिनावहालागै जोंहा मा खालामो गामियावनो बयबो ओंखारलायनानै मा आखु थि सावो आरोखि गामियाव मन्दिर दं नालाय बेयाव आहुथि सावखांनानै नि गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ उन्दैफोरा गेदेर फोरखौ बेबायदिनो खुलुमलायनाय बोर सारस्रिलायनाय बेबायदि खालामो, बेनिफ्राय ओमफ्राय साहा मुरि लोंनानै आरिनानै
औ औ।
ओ बे हाबाफारिया जोब्बा जोंनियाव मा खालामो जेनेबा सेंग्राया सेंग्राफोर सेंग्रा सिख्ला उम बिहामजोफ्रा बिहामजो बेबायदिनो माने गावबा गाव गोरोबलायनाय बोराय बोराय बुरि बुरि गथ'साफ्रा गथ'साफोर हानजा हानजा जानानै बे उम बैसाग दाननि से अक्ट' खालिनिफ्रायनो माने बैसागु रंजानायखौ खौ जागायो आरो
औ नंगौ
उम ओरैनो माने सोरबा सोरबा बेयव- हाय दामग्रा आगजु हिसाबै एसे गागु बैसो जानायफोरा सोरबा सिफुं दामनानै रंजायो सोरबा दुमफ्ला दामनानै रंजायो बेनिफ्रा- फ्राय ओरै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिनानो माने साउन्द सिस्टेम बक्सफोर लानानैसो रंजानायखौ नुनो मोनसै आरोखि
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जोंनियावहाय बैसागुखौहाय रंजायो ओंखारलायनानै बयनिबो न' न' हाबनानै ओरैनोथ' उम ओरैनोथ' जोंनियाव सानथामसोनि उनावहाय बांद्राय बेबादि बैसागु फालिनाय गैलिया
औ औ
उम एक एक थारिक बा से अक्ट' नै अक्ट' फुरा रंजाबाय बेनिफ्राय बेवहाय बयनिबो न'खराव हाबखांब्लाथाय जेनेबा बेफोरनिफ्राय मागिनानै मोननाय रां रुफा बा मैगं आरिफोरखौ हाय बेदरारि बायनानै माने सोरनिबा न'खराव हाय माने एवनानै माने जा दल जादोंमोन हानजा जादोंमोन बे हानजानि फ्रा मानसिया रंजासिनसै आरोखि बेनिफ्राय बे रंजानाया जोब्बानो जोंनियावहाय जोब्बायानो होनजाबाय बिनिफ्राय थामथि साननि उननिफ्राय ओरैनो रेगेट थेरेद आरोखि एसे बैसो जानाय बोराय बोरायफोरा माने बुरैफोरा बांसिन लोंलायो आरोखि बेनिफ्राय बांद्राय गैलिया जोंनावहाय
औ
बेबायदि आरोखि नोंसिनावलाय माबायदि रंजायो
ओ जोंना बै बेफोरबायदि साना आरोना जेरै जोंना जेब्ला बैसाग दाननि से से खालार बे खालारनिस जोङो गिबियावनो फुङाव ओ
उम
फुं समाव जोङो मोजाङै दुगैयै लोबै ओ गिबियावनो जेरै आफा-बोराइ बाथौनि सेराव जोङो ओ आलारि बाथि जावनानै जोङो सावनानै जोङो बे आफा-बोराइ बाथौनिसिम आर'ज खालामोदि जोंनि जा बे गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै-मोजाङै थाङो जाहाथे बे गोदान बोसोराव जोङो जेबो खै फोद-आफोद एबा जायखिजाया अलखदफोराव गोलैया आरो जोंना बे मोजाङै-मोजाङै थांनायनि आरो ना जेब्ला बे आफा-बोराइ बिनि सेराव जोङो आर'ज खालामखाङो अब्ला जोङो न'खरनि जेरै आबै-आबौ आइ-आफा एबा जोंनि बिदा जों एबा जोंनि बैसोनि जा गेदेरफोर बिसोरखौ जोङो खुलुमो आरो ना? बि एबा बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लायो बेनि उनावनो जों जोंना ओ नैथि सानखालि ओ बैसाग दाननि नैथि सानखालिनिफ्राय जोंना मोसानायखौ जागायजेनो आरो ना जेरै ओ सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरै गथ' गथाय बिसोरो ओ जमा-जमा नङाब्लाबो जेरै जोङो ओ निजा-निजा ओ हानजा रानानै मोसानाय मोसायो आरो ना? बेनि उनाव ओ बे मोसानायाव जोङो जेरै ओं गोनांथि जानाय बायदि जेरै बर' हारिनि दामग्रा देग्रा जेरै ओ खाम, सिफुं, जथा ओ सेरजा हारिफोरखौ लानानै जोङो मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो ना? बेनि उनाव जेब्ला जों साननै बा सानथाम बे बोसाखांनायनि उनाव जोङो जा मोन मागिनानै मोननाय जा रां बे रांफोरखौ जोङो जेरै माइरंफोरखौ ओ फाननानै ओ ओ एबा जों जा रां मोननाय बिसोर माइरं फाननाय आरो रां मोननाय जोंल' लगायनानै जोङो ओ मोजाङैनो ओ जाय-जाय सुबुंफोरा मोसादोंमोन बिसोरखौ जोङो बि लोगो नांनानै जोङो ओ मोनसे ओ जानाय एबा जेरै बेदरारि एबा खाना जानाय बेफोरखौ जोङो बानायनाय जायो ना?
औ
दे होमबा ना नोंथां। जोंना समाबो
औ दे दे ओम